औ ना
ओ खोनाबायना आंनि रावखौ नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
अ थ' नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
आं नोंथां दाथ' ओरैनो माने जिरायग्लांना दं आरो एसे।
अ थ नोंथांङा ओ वमेन इमपारनि इम्पामेन्टनि बारायाव आंजों एसे खोथा बाथ्रा राय्लायनो हागोन ना नोंथां
औ औ रायलाय जागोन दे नोंथां
औ थ नोंथाङा मा सानो बेनि बारायाव
औ आं बेखौनो बुंनो सानो आरो जे आइजो माहारियाबो बेहां बेफार फालांगि खालामनानै जे गावनि आथिङाव गसंथानो हायो एबा गावनि जिउखौ दानो हायो ओ बेनि सायाव आं फंनैसो बुंथिलि फंनैसो बुंनोसै
औ
औ दा बे आथिखाल मुगायाव गोदोनि बायदि माने सुबुं माहारिया ओरैनो थालिया नङा होमबा नाथाय आथिखालाव माने गासैबो समानै माने आइजो माहारियानो जा हौवा माहारियानो जा माने गासैबो खामानि मावो बे बे बे बिथिंनि बेलायाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे आथिखाल मुगायाव आइजो माहारियाबो माने ओरैनो थालिया इडुकेसनानो जा बा फालांगियावनो जा बायदिसिना माने ओ बिथिङावनो माने जौगासारबाय आइजो माहारियाबो जे बे जौगासारबाय बेखौ जों बुंनो हायो आरो दा बेबायदि बेलायावनो माने गंसे नखरखौ सामलायलांनो थाखाय जे आइजो माहारिया ओ बेफार फालांगि मावनानै जे गावनि नखरखौ दैदेननो हायो बेखौ जों माने समाजाव नुबोबाय दं आरो दा बे औ बेनि सोमोन्दैनो नोंथाङा माबाफोर बुंगोन नामा
औ थ बेथ बिराद मोजां आरो माने बयनिबो थाखाय मोजां जोंङो ओ गावनो गाव इन्दिपेडेन्ट जानो हायो गावनो गाव खामायनानै रां खामायनानै जानो हायो नो नङा होमबा आरो आंङो आंङो नोंथांनो मोनसे केसखौ खोन्थानो माने खोनानाय मोननायाव ओ जेसेखि सोरबा आइजोआ दस्रानि नआव थाङोबाथ दस्रानि ननि हिसाबै सोलिनांगौ जायो नङा होमबा थ बे केसआव जों बे आइजोआ बि बिसिनि ओ बिसिनि आन्दाराव थानांगौ जायो बेफोरबायदि जायो आरो डमेस्टिक भायलेन्स बेफोरबायदि आरद ओ दस्रा खोथा फोर फैयो आरो थ' बेयावबो बियो बिसिनि आन्दाराव थानांगौ जायो बिसनि मानेना बे बिसिनि जानाय लों नाय बिसिनि माबायावसो थादों नालाय आन्दारावसो थादों ना लाइफ त' बे बेफोरनि थाख थाखाय बिराद मोजां आरो खि मानि आइजोफ्रा बिसोरजों फ्रि जानो हागोन गाव गबाव खामायनानै जानो हागोन माबा मोनसे साननायखौ माबा जाफुंहोनो हागोन गाव गाव माने खामायनानै खामानि खालामनानै नङा होमबा
औ नोंगौ नोथां
अ थ'ओ बेफोरनि बारायावथ' माने बांद्राय आइजो मोनहा सापर्ट गैया आरो माने ओब सोरबा सोरबाया माने स्टार्ट खालामनो नागिरबाबो माने गावस्रा राहा मोनाखै स स्टार्ट खालामनो थाखाय बिजनेस मावनो थाखाय थ' बेफोरनि थाखाय माने जोङो गभमेन्टखौ एसे सोरखारफोरखौ एसे आसा खालामो कि बेबायदि सेक्टराव एसे आइजोफोरखौ हेल्प होनो थाखाय नङा होमबा
औ नोंगौ नोंथां
औ। थ' दाथ' मेल्ला ओम एनजिअस फोर गभमेन्टनि एस'सियेसन मेल्ला अर्गेनाइजेसन बेफोर दा ओंखारबाय। लासै लासै उ उ माबा आइजोफोरखौ सापर्ट होनो थाखाय स्किम ओंखारबाय। गावबागावनि आथिङाव गसंनो थाखाय मेल्ला राहा ओंखारबाय। दा गामि गामियाव जोंङो सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ नुनो मोनो आइजोफोरनि गेजेराव गावनि गावखौ सापर्ट होनो थाखाय। नंङा होमबा नोंथां? नोंथाङा आरोबाव खोथा फोरमायनो गोसो जादों नामा?
बे आइजो माहारिनि सायाव आं एसे बुंनो सानो माने दा जोंनि ओह हादरखौ नायोब्ला माने आइजो माहारिनि सायाव एसेबां माने जौगानाया गैथ'वा आरो माने गुबुन हादोरफोर बायदि रुजुनो थाङोब्ला जोंनि हादोरनि आइजो माहारिया माने जेसेबांखिनि जौगाबावनांगौ दं बेफोरबायदि माने फ्रिदमाव गैथवा। माने जौगादों ना थाय जौगाबाबो गुबुन हादरफोर बायदि बायदि फ्रि बा गावखौ इन्दिपेडेन्ट उदां महरै माने एसेबां मानि खिनिखौ माने उदां जानो हानायखौ जों नुहराखै आरो। दा थिग बे बेफोरबायदिनो जोंङो गुबुन हादरफोराव जेरै आमेरिकाफोरबायदिनि जेदि बिसोरनि आइजो माहारिफोरा जेरैबायदि इन्दिपेन्डेन्ट बिजनेस बा फालांगि मावनानै गावखौ देरहासार बा जाफुंसार महरै सिनायथि जानो हायो औ थिग बेबायदि बिदिनो जोंनि हादरावबो जुदि जोंनि आइजो माहारिया गावखौनो सासे बिजनेस बिजनेसमेन बा फालांगि मावनानै मुंदांखा जानो हायो बा जौगासार जानो हायो बेफोरबायदिनि बेलायावबो ओब बेफोरखौ मावफुंनायनि गुबै जाहोना जाबाय इस ओ हादोर सोरखारनिबो बिबानाव थायो मानो होनबा बेफोरखौ हादोर सोरखारनि गनायथि मोनाबा माने एसेबां थाबैनो मावफुंनो हाया नालाय। औ बे बेफोरखौ माने सोरखारनिबा बेबो अनसायनाय नांगौबा सापट नांगौ जायो आरो।
औ औ।
दा बे बिथिं बेलायावनो नोंथाङा ओ आइजो माहारिया जे फालांगि मावनांगौ बा मावनानै गावनि जिउखौ दैदेननायाव मा राहा लायोबा मोजां जायो होनना नोंथाङा सानो?
ओम आंनिबा ओ जेसेखि आंथ साहारनि जाबाय टाउननि जाबाय थ जोंनि जोंनि जायगायावथ ओ आइजोफ्रा फरायनानैनो साख्रि बाख्रि लानानै मावो आरो। जोंङो गामियाव बेबायदिखौ नुनो मोना आरो माने बेरादफोर आइजोआथ लेखाखौनो फरायनो मोनाखै बेबायदिखौनो जों नुनाय मोनो।
औ। नां माने नांगौ बादियै इडुकेसनखौ मोनाखै आरो ना।
औ औ थ‌बेनि थाखाय बि-बे इडुकेसन मोनैनि थाखाय बे मोनसे ओ मोनसे गिदिर ओ बाथ्रा आरो मानेखि इडुकेसन मोनैनि थाख खायनो बिसोरो खिथुआव थालांदों बे मोनसे मेजर फेक्टर आरो।
औ औ माने इडुकेसन गैयाबाथ आरो बिजनेस मावनायावबो एसेबां खम्भब नङा ना? माने रोंगौथिबो नांगौ जायो। औ मोन से मोनसे माने बिजनेसखौ सामलायनो थाखायबो माने इडुकेसननि गोनांथि दङ नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंगौ।
गासैबोथ' हेन्देल खालामनो हाया नालाय। औ। दा
त उम आं सानो कि इडुकेसनसो मोन-मोनसे इडुकेसनानो मोनसे मेजर फेक्टर आरो बे माने आइजोफोरखौ एफेक्ट खालामदों आरो थ' इदु फार्स्ट थिं आंनिबा इडुकेसनखौ गामि फोराव फ्रि खालामनांसिगोन दे आंनिबा माने बेराद मा- माने बेराद न'खरफ्रा दाबो इडुकेसनखौ एफर्ड खालामनो हायाना।
औ औ नोंगौ‌ नोंथां।
बेखौ फ्रि खालामबा बिरादफोर आइजोआ गावनि थाखाय खाय लामा मोनगोन आरो बिसोर माने गाव गावनि बिजनेसफोरखौ गाव गावखौ माने मारै अबे लामायाव थांनांगौ मारै खालामनांगौ बिसोर गावनो गाव इडुकेसनखौ मोनबा गावनो गाव बुजिगोन गावनो गाव माबानो हागोन नङा होमबा?
औ नोंगौ नोंथां।
इडुकेसना मोनसे जिनिस जाबाय बे मोननायनि थाखाय आइजोफ्रा खि थआव दङ आरो जाबाय सापर्ट गैयै माने ओ मेरला बिजनेसफोर अर्गेनाइजेसन फ्रा माने बिजनेसफोरखौ सापर्ट होयो आरो बाट बेसोरो आइजोफोरनि नङा आरो। माने ओ मेन्स फोरनि थाखाय आरो। बिसोरखौ माने मेर्ला अपरचुनिटि मोनो मेर्ला दस्रा दस्रा माबाजों ओ माने हौवाफ्रा सापर्ट मोनो बाट माने आइजोफोरनि थाखाय माने दाबो मेर्ला अर्गेनाइजेसन एन जि अ सोरखारफोरनिफ्राय सापर्ट मोनाखै आरो दाबो। थ' बेफोर जिनिसखौ माने सा खारजों एसे ओ निबेदन आरो। कि आइजोफोरनि थाखायबो एसे ओ अर्गेनाइजेसनफोरखौ एन जि अस फोरफोरखौ खुलिनानै होबा माने आइजोफोरनि थाखाय बुहुत मोजां आरो। बियो माने बिसोरो बिसोरनि हेल्प जों गाव गावनि बिजनेसफोरखौ माबा फोरखौ ओ स्टार्ट खालामनो हानाय नङा होमबा।
औ नोंगौ नोंथां।
ओ थ' आंनि बाथाथ' ओ इडुकेसन सापर्ट ओ इडुकेसन सापर्ट ओमफ्राय गाव गावनि साहासनि माने अबसकथा आबस्कथा आरो माने ओ बिसोर बिजनेसफोरखौ स्टार्ट खालामनो थाखाय गावबा गाव इन्डिपेन्डेन्ट जानो थाखाय। ओ थ' नोंथाङा मा सानो बेनि बारायाव
आंबो बेखौनो सानो दे बे आइजो माहारिया जुदि मोजां सोलोंथाइ मोनोब्ला मोजां गियान मोनोब्ला माने थाबैनो गावखौ गसंथानो बा बेफार फालांगि मावनो थाखाय बा साख्रि-बाख्रि मावनो थाखाय माने
औ
खाबु मोनो होननानै आं सानो आरो माने आजिखालि अहाथो आजिखालि थ' माने ओ मा होनो बादायारि मुगा बा बे बादायारि मुगायाव माने गोबां माने गोरों गोरों ओंखारबाय गोरों गोरों औ गोरों गोरों फरायसाफोर ओंखारबाय बे बेनिखायनो माने मुगाजों बादायफानो थाखाय माने गोबां माने इडुकेसननि गोनांथि जाना फैदों।
औ औ
दा बे बेलायावनो आं बे खौनो बुंनो सानो माने जोंनि हादरावबो जुदि थाबैनो इडुकेसन सिस्टेमा मोजां जायोबा बा
औ
औ माने बे बेफार फालांगिनि सायाव जुदि कर्सफोर ला बोयोबोला एक्सट्रा माने कलेज फोराव बेफोरबाय बेफोरनि बागै बारा माने सावरायनाय जायाना। बांसिनै। औ बांसिनलि माने नलेजआ एसे आउट जायो। आउट नलेज बा इडुकेसन सिस टेमनि रुल्सफोरा माने एसे आलादा ना जोंनि हादराव।
औ बेयावनो औ नोंथां बेयावनो जोंना समाबो जाबाय। मोजां मोनबाय बिरादनो रायलायनानै नों थांजों।
औ दे गोजोन्थों नोंथां।